औ नोंथाङा दा एसे
सानजौफु समनि नों नोंथांखौ। गाहाम हामायनायखौ बा जासि हरग्रोनाय जाबाय।
औ गोजोन्थों नोंथां गोजोन्थों आंनिफ्रायबो सानजौफु समनि गोजोननायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय जाबाय। हेल'।
ओं खोनादों नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां ओ रावा नोंथां बयसा क्लियारानो जादोंना।
जादों।
औ। अब्ला नोंथां ओ बे साननैसोबो गोसोखौ गोबां उसु गुदु मोनगासिनो बेनिखायनो दिनैनि समाव आङो नोंथांजों माखासे फंनैसो ओ बिदिनो माखासे सल'फोर एसे फोरमायलायनो होननानै आं नोंथांखौ फन खालाम जादों नोंथाङा एसे सम मोननो हागोन ना?
हागोन नोंथां जों बिदिनो ओ सल'बाथा खोन्थालायनाय मोनसे आयदा लानि।
औ सल'बाथा माने नोंथां बिदिखै बे आं नोंथांनो जेरैबायदि मोनसे माबाखौ खोन्था सावरायनो नागिरदों आं बेवहाय जोंनिनो बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउ जारिमिनजों जिउ जारिमनि सोमोन्दै आं फंनैसो खोथा नोंथां जे एसे सेयार खालामलाय सानदों आरो नोंथां।
जागोन नोंथां नोंथाङा फोरमायग्रोनो हासिगोन।
औ- औ अब्ला नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय
ओं
औ - औ। अब्ला दा आंनि नोंथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ ओ जिगुजौ बाजिद' मायथाइनि थामजिसे मार्च खालि बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बरागारि गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथांनि बिफानि मुङा मंलाराम ब्रह्म आरो बिनि मुङा लेपस्रि ब्रह्म। ओ बड'फा ब्रह्म बिथाङा गुदि फरायसालिखौ जिगुजौ द'जिथाम मायथाइयाव मखरफारागुदि फरायसालियाव फरायगासिनो दंमोन। आरो जिगुजौ द'जिदाइन मायथाइयाव गुदि फरायसालिखौ ओ फोजोबनानै एबा बारग' ओ एबा ओ गावनि गेजेर फरायसालिखौ ओ उम। बिथाङा गावनि गेेजेर फरायसालिखौ हेल'
ओं खोनादों हो‌
ए नेटनि एसे प्रबम जादों नामा होनदां
जायाखै
औ -औ -औ। अब्ला नोंथां होमबा नोंथां खोनासंदों ना।
ओं
औ उन्दै समनिफ्रायनो जेनेबा जोंनि बड'फा उफेद्र'नाथ ब्रह्म बिथाङा जोबोद गोरों आरो सोद्रोम आखुनि मानसिखामोन आरो बिथाङा ओ जिगुजौ स्निजिबा मायथाइआव ओ गोजौ फराय ओ ओ आसारखान्थि गोजौ फरायसालिनिफ्राय बिथाङा ओ मेट्रिक आनजादखौ ओ सेथि मासियाव आवग्रिनानै उथ्रिसारदोंमोन आरो जिगुजौ स्निजिबा मायथाइयाव ओ बिथाङा गुवाहाटी गोजौ फराय कतन मुलुगसोलोंसालियाव ओ गावनि ओ गोजौ माबाखौ इउनिभारसिटिखौ बिथाङा बेचलर डिग्रि बेचेलर एन्ड साइन्स आवहाय बिथाङा एडमिसन लानानै बा मुं थिसननानै बिथाङा फरायहैदोंमोन नोंथां ओ दा बिनि उनावहाय बिथाङा मास्टार अफ साइन्स एण्ड फिजिक्साव ओ गावनि माखासे गावनि ओ मास्टार डिग्रिखौ जिगुजौ स्निजिस्नि आरो ओ जिगुजौ स्निजिस्नि आरो स्निजिदाइन मायथाइआव आरो ओ बिथाङा गुवाहाटी बर' फरायसा आफादनि खुगा लाइसि एबा ओ बिदांस्रिखौ बिथाङा सुजुदोंमोन जाहैदोंमोन बेयावहाय जिगुजौ स्निजिदाइन आरो जिगुजौ स्निजिगु मायथाइनि गेजेराव ओ बिथाङा गलपारा दुलाराय बर फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै सायख'जादोंमोन ओ बै समाव आरो बिथाङा
ओं
ओ जिगुजौ दाइनजिथाम आरो जिगुजौ दाइनजिब्रै मायथाइ मायथाइसिम आरो बिथाङा दुलाराय बर फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि महरै बिथांखौ ओ सायखनाय जादोंमोन आरो आरो जिगुजौ दाइनजिद' मायथाइनि ओ नैजिगु थामजि आरो थामजिसे मार्च ओ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिदाइनथि बोसोरसालिया जथुमा लांदां उदालगुरि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय ओ रौता हालामाव बे जथुम्माया जादोंमोन बे जुथुमाया बर' हारिनि जा जारोम जा बर' हारिनि जारिमिनारि दिंग्रो बिन्दोमोन जाहैदों आरो
नंगौ
बै समावनो बडफा उपेन्द्र'नाथ ब्रह्मआ दुलाराय बर फरायसा आफादनि दाइनथि ओ लोगो आफादगिरि महरै सायख'जादोंमोन आरो बे जुथुमायावनो आलादा रायजो सोरजिनायनि थांखि सोमावसारनायनि थांखिफोरखौ लानाय जादोंमोन जाहैदों आरो बै समावनो बड'फा उपेन्द्र'नाथ ब्रह्म बिथाङाबो सासे जेंना जेंसि सिखौ सासे जेंना जेंसिखौ सौसिलांग्रा सासे सुबुंखा माने बे समनिफ्रायनो आरो जिगुजौ दाइनजिबा मायथाइयाव आसाम सरखार आरो एन डि एफ बि आ माखासे सोलो लागासिनो दंमोन जे गावनि थागिबि हारिखौ ओ बासायनो आरो ओ खैफोदनि समनिफ्राय बासायनो आरो माखासे गुबुन आरिफोरनि ओ नासयनायनिफ्राय जोंनि बर' हारिखौ बोरैहाय जानगाराव लांगोन बै समनिफ्रायनो मानि बिसोरबो जोंनि बर' हारिखौ बासायनायनि माखासे थांखिखौ लाबाय दंखायोमोन आरो आरो
मोनसे समावनो जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो बेफोरबायदि माखासे गुबुनारिफोरनि जोंनि बर हारिखौ नासयनायखौ नुनानै गुजौ दाइनजिस्नि मायथाइनि ओ नैजिब्रै फेब्रुवारि खालि आसामनि चिफ मिनिस्टार बै समाव आसामनि चिफ मिनिस्टारा प्रफुल्ल' कुमार ओ महन्तखौ ओ सेपारेट स्टेटनि दाबिजों ओ जनायहरनाय सै सै आरो दा बै समाव दुलाराय बर फरायसा आफादनि दाबि एबा मेमरिन्दामखौ गथायदोंमोन आरो बै समाव ब्रह्मआ आरो बे मोनसे मेमरेन्दामखौनो इण्डियानि जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार राजिब गान्धी बिथांनिबो गथायहरनाय जादोंमोन। आरो बे मोनसे मेम'रिन्डामखौनो हम मिनिस्टार बुद्धा सिंनिबो गथायनाय जादोंमोन आरो आरोबाव जिगुजौ दाइन जि स्नि मायथाइनि ओ नैजिब्रै फेब्रुवारि खालारखालि बा जोंनि भारतनिनो हादरगिरि ओ गियादनि गियानदिं देब सिंनि ओ गेदिरजोंबो बे एक खे एके से मेमरि नामखौनो गथाय हरदोंमोन आरो। ओ दायो बै समाव ओ बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ गथायनाय बै गं नैजिब्रै जोंनि बर'फोरनि माखासे थांखिफोरखौ जोङो फंनैसो मा समाव दैखांनाय जादों बेखौ आङो एसे सिम मिथिनाय जायाखैमोन आरो अब्लाबो ओ बिनि बिखयनो नोंथांखौ जोंनि बडफा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि माखासे बिनि बिहोमाया बर समाजाव माबायदि जालांदोंमोन बिनि माखा जे सुंद ओ माखासे नों थाङा मिथिनाय माखासे जारिमिनखौ आङो फोरमायनो हागोन होननानै फंनैसो बुंहरनाय जाबाय।
औ नोंथां जोङो बडफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जोङो बुङोब्ला बिथाङा जोंनि बरनि बिफा आरो जेबायदिखौ नों थांआ बुंलांदों जे उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ जोङो नाइनटिन हानड्रेद ओइटि सेभेननिफ्राय जोंनि बडलेण्ड जोंनि जे सोमावसारनायखौहाय गोख्रों लामायाव लाबोदों आरो बिनि सिगाङाव प्रफुल्ल कुमार महन्तनि आवगायाव बिथाङा माखासे मेमरान्डाम गथाय दोंमोन जे मेमरान्डाम खौ जोंनि बर हारिखौ मोनसे ओं गोख्रों हारि बा बयजोंबो मोनथिजानाय हारि बेबायदि सिम बिथाङा लांनो थाखाय मोनसे सिमां नुदोंमोन आरो बे मेम'रेन्दामफ्राव जोंनि खारिजों लोब्बा लाखिनाय माखासे ओं जेंना जेंसिफोर बा जोंनि समाजारि माखासे जेंना जेंसिफोर बे गासैफोरखौ थांखि खालामनानै बिथाङा मोनसे मेमरान्दाम बानायदोंमोन आरो जाय मेमरान्दामानो आनो जोंनि दानि जे आलादा रायजो बे मेमरेन्डामानो बे आलादा रायजोनि मोनसे खुन्थियाखौ गायसनदों होननानै आं सानो। मानो होनबा बे ओम। ओम दाबिफोरावहाय जोंनि गासैबो बर‌ हारिजों ओम सौग्रावनाय जेंना जेंसि बा जोंनि समाज बा जोंनि थुनलाइ गासैनिबो ओं जे जेंना जेंसिफोरा बे मेम'रेन्दामावनो दंमोन आरो बे मेम'रेन्दामानो जोंनि इउन समनि जोंनि आलादा रायजो बिनायावहाय बे मेमारान्दामखौ ओं बिब्दि खालामनानैनो जोङो बर' जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आन्दलनखौ खालामदों होननानै आं सानो। थिग बिदिनो बे मेमरेन्दाम होखांनायनि उनावहाय बिथाङा जेब्ला आसाम सरखारा आरो भारत सरकारा बिदि मोजां मोनसे फिथाइ थायहोनाय जे मा होनो सलुसन होआसै बे समनिफ्राय बिथाङा नाइनटिन हानद्रेद ओइटि सेभेननिफ्राय बड'लेण्ड आन्दलनखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामदों आरो बे टिन हानड्रेद ओइटि सेभेननि जे बड'लेण्ड सोमावसारनाय बे सोमावसारनायानो जोंनि बि टि सि बा जोंनि बि एस सि बा जोंनि दानि आथिखालनि बिटिआर बे गासैनिबो खुन्थाखौ आं गायदों होननानै आं सानो। बै समाव जुदि दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बैफोरबायदि थांखि लायामोनब्ला दासिमहालागै जोङो ओं गोबां मोनसे गोग्लैनाय ओं थांखि जों मोनसे गोबां गोग्लैनाय हारि हिसाबै जों जानानै थागौमोन। नाथाय बै समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गावनि उनखौ सान सानहरनो हानाय मोनसे थांखिफोर लानायजोंसो बड'लेण्ड जोंनि बड'लेण्ड आन्दलनखौ खालामनानै बिथाङा जोंनि बर'खौहाय मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै थांनानै थाखाय मोनसे लामाखौ दिन्थिदों होननानै आं सानो आरो बे आन्दलनानो जोंनि बर' हारिनि थांनाय थैनायनि मोनसे ओं जायजों जोङो मोनसे न'खर दानो हादों आरो बे न'खरावनो जों दायो बेखौनो जों बि एस सि बि टि सि बा बि टि आर हिसाबै दायो बे न'खरावनो जोङो दं होननानै आं सानो।
औ औ थारैनो नोंथां थारैनो। ओ जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनि बर' हारिखौ जेरैबायदि मोनसे अलखदनि बासायना लाबोदों बै समनिफ्राय जुदि जोङो नारा नाथा बिथांमोननि ओ माखासे बोसोनफोरजोंनो जुदि जोंनि बर' हारिया आ द दैदेनबोनायनि फै बिसोरनि दैदेनबोनायजोंनो फैनायनि थाखाय आं गोबां जोंनि जोंनि बर' समाजखौ गोबां रोजा रोजा साबायखर बावो आरो नोंथां दा बैफोरनि थाखायनो जोंनि बर' हारिया नैबे जोंनि नैबे दा जौगानाय थासारियाव जों मोनफैनो हादों नङाहोनबा नोंथां
नंगौ नंगौ
औ अब्ला नोंथां दोनथ'नोसै नामा समायाबो जाबाय फंनैसो ओमफ्राय नोंथांजों सावरायमोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो
ओं नोंथां गोजोन्थों